औ नोंथां खोनादों ना? अ नोंथाङा दा आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन दे
औ औ बिदिब्ला माने आं नोंथांजों बेफोरबायदिनो जोंनि फरायनायफोरनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो जेनेबा बेफोर बायदि जोङो फरायोब्ला दानि जुगाव मा मुलाम्फाफोरखौ जों मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे जे दानि जुगाव लिराबा फरायाबा माने जोङो मा जागोन बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांङा
औ हागोन दे
औ
बिदिब्ला आं जागायनोसै।
औ औ दे
अह। सोलोंथाइ होननानै बुङोबा बियो मोनसे जोंनि जिउनि मोन एसे बाहागो बायदि बियो। बेवहाय लेखा लेखा जोङो जे लेखा फरायो बेल सो सोलोंथाइ नङा जोङो गोबां खामानिफोर थायो बेबो मोनसे मोनसे सोलों सोलोंथाइ गोजा बेफोरबो जोङो रोंनो गोनां जायो ओ फरायनायजों लोगोसे मा होनगोन गांनो बा जोंनि जोंनि मा होनगोन बिदिखौ जोंनि जिउआव जेनेबा जोंनि बिहेभियार फोरखौबो खोन्थायो
औ
बेफोरबो मोनसे मोनसे सोलोंथाइ नालाय गावनि गियान बा गावनि सर बेफोरबो मोनसे मोनसे सोलोंथाइनि थाखायसो जायो नालाय। जायहा मोजां सोलोंथाइ दं बेहा मोजाङै बेफोर बायदि मोजाङै मोनसे मोनसे हेबिट बा हबिबो थागोन। दायो लेखानि सोलों जेनेबा स्कुलनि सोलोंथाइ जेरैहाय लेखा बा बिजाबजों जों जि सोलोंनानै मोननाय बे इझुकेसनखौहाय जोंनि स्टुडेन्ट लाइफआवहाय माने फरायसानि जिउआव गोबां इम्परटेन्ट बियो। माने बेखौ नांगौआनो होनजाखायो। नोंनि बिहेभियारा मोजां नंब्लाबो नङाब्लाबो माने जोङोथ' स्कुलाव स्कुल जेनेबा जोंनो बिजाबनि सोलोंथाइखौ नांखाथारगौ बेखौहाय जोङो मानिफ्राय मोननो हायो जोङो स्कुलनिफ्राय बा कलेजनिफ्राय बा इउनिभारसिटिनिफ्राय जोङो बेखौ बे सोलोंथाइखौ लानानै जोङो डिग्रिखौ डिग्रि जेनेबा खालामनो हायो आरोना जोङो। सारटिफिकेट लानो हायो जेराव बै सार्टिफिकेटआ जोंनि थाखाय बेराद मा होनो बिदिखौ बहुद औ गोनांथियानो होनजागोन। अन आनमल माने बुहुत मोननो थाङै ना बेखौथ जानला मानला जों मोननो थाङा जों मोजाङै फरायनानै जों मोजाङै गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हाबासो बैनि रिजाल्टसो नोंनि रिजाल्टखौ दि क्लियार खालामगोन नालाय स' जो दा बै इजु बै सोलोंथाइखौ ओ गोबां इम्परटेन्ट जायो बे सोलोंथाइया बे सोलोंथाइनि सार्टिफिकेट इदारो माने दायो बैफोर सार्टिफिकेटजों जोङो ओ साख्रि गोबां साख्रि एप्लाइ खालामनो हागोन। मानो होनबा जोङो जोंनि जिउआवहाय फैसाखौनो नाङा नङा जोंनो नांगौ दा बिनि थाखाय बे थांनात थानो थाखायथ' जोनो फैसा नांगौ सोलोंथाइल' जोंबो जाहैखाया नालाय जोंनो दायो माबा मोनसे बस मुवा बेसाद बायनोबानो जोंनो फैसा नांगौ जायो माबा मोनसे खालामनोबानो जोनो फैसा नांगौ जायो। दा बैफोरनि थाखाय सोलोंथाइयाबो बहत इम्परटेन्ट सोलोंथाइ लायोब्ला बैफोरबो फैखागोन आरो माने नोङो स ओ सोलोंथाइ लानानै जेनेबा मोजाङैस ओम हमना लादो नोङो सार्टिफिकेट मोनबाय क्लास टेननि बा टुयेल्भ नि बा डिग्रिनि बा इउनिभारसिटिनि मोनबाय नोङो दा बेजों लोगोसे गोबां साख्रिबो थायो बेफोराव नोङो एप्लाइ खालामनायफोराव साख्रिनि ओह एप्लाइ खालामनाय फोराव जोंनो बे सार्टिफिकेटखौ नांगौ जायो। बैफोरजोंसो माने जोङो एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय जुदि नोंनि एकजामफोरा नोंनि पार टेन्सफ्रा मोजाङै जायोब्ला नोङो साख्रि मोनब्लाथ' नोंनि थाखाय बहुत मोजां जाबाय। नोंनि थांना थानायाव जे जेसेबां नांगौखिनिखौ नोङो मोननो हागोन आरो आरो दा दा
जेनेबा ओह बयहा बे सुबुं माहारिफोरनि गेजे जेनेबा बयबोथ' सोलोंथाइ लाजोबनो हाया नालाय दा जायफोरा सोलोंथाइ लानो हादों बैफोरनि थाखाय बै दि माबा सार्टिफिकेटखौ लानानै बिदि एप्लाय खालामनो हाबाय। बा साख्रि मोनहैनायनि मोनसे राहा लामा जाहैबाय। दा जायफोरा सोलोंथाइ लानो हाया। बैसोरबाबो बैसोरबोथ' रोंनो गोनां। ओह गोबां खामानि थायो जेनेबा। हमना लादो जेनेबा सोरबा बायदि स्टुदेन्टफोर फरायसाफोरा स्कुलाव थांनो मोनाखैबा लेखानि सोलोंथाइ लानो हायाखै न'खरनि ओ थाखा फैसानि जुनै बा माबा मोनसे ओ पेरेन्टसनि माने न'खरनि प्रब्लेम नि थाखाय आरो ना बेफोरबायदिफोरा माने गोबां खामानि मावनो गोनां जायो एक्सट्रा खामानि जेरैहाय थांना थानायावथ' फैसानि गोबां गोनांथि जाखायो नालाय बेनि सायाव दायो जेनेबा जायफोरा सोलोंथाइ दङ बिस्रा बुद्धिया एसे बां साबसिन थायो आरोना माने मा खालामोबा मायाव मुलाम् खहा जागोन बबे खामानियाव बबे मुलाम्फा जागोन बेखौ माने बांसिन हमनो हायो। मोन्दांथि मोनो। दा सोलोंथाइनि सोलोंथाइ गोनांफोरनि बुजिनाया एसे बेलेग जायो आरो सोलोंथाइ गैयै फोरनि बुजिनाया एसे बेलेग जायो। दा ओम बे जायफोरा सोलोंथाइ लानो हायाखै बिसोरबो ओ गोबां बेलेग बेलेग माने गुबुन गुबुन खामानिफोर माव-मावनानै जायो आरो ना जेरै हाजिराफोरबाबो मावनानै जायो सोरबा बायदिया आरो सोरबा बायदिया आम सावगारि आ खिनानैबो बेबो मोनसे सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो नालाय बेफोरबायदि बेयाव जायफोरना टेलेन्ट दङ बेफोरो बाहायनानै गाव गावनि रोंगौथिखौ जेनेबा बिदि देखायनानै बेजोंबो जानो हायो मानसिया आरो ओ आरो जायफोरा उम बै खेला दुला जेनेबा उम जों गेमफोर माने खेला गेलेयोना फिजिकेलि गेलेनायखौ होनदों आरो आं मबाइल फोरनिखौ होनाखै आङो माने जेरैहाय खारनाय बारनाय बा अनेक गेम दङ ना बेफोरखौ गेलेनानैबो जोङोहाय ओ जेनेबा मुलुगाव मुंदांखा जानो हायो बा बेजोंनो जोङो फैसाबो खामायनानै जोङो ओ जोङो जोंनि जिउखौ दाफुंना ला दाफुंना लानो हायो आरो
ओ
दा आरो गोबां ओ मानसिफोरा माने मोसानो गोरोंफोरबो दं बा मेथाइ खननो गोरोंफोरबो दङ ना बेफोरबायदिनि टेलेन्टफोर खौ देखायनानैबोबो मानसिया माने ओ थांना थानायनि मोनसे राहा लामाखौ दिहुनन्ना लानो हायो। दा बैफोरजों लोगोसेबो सोलोंथाइ थायोब्ला बुहुद मोजां जायो मानो होनोबा जोङो जोङो दा बर' जानानै जोङो दा जोंनि जायगायावल'सो जों बर' रायलायगोन दा गुबुन गुबुन ओ हादोरफोराव थाङोब्ला जोङो जोंनि भाषाखौ रायलायनो मोनाबो जानो हागौ जोङो जोंनि राव खौ रायजलायनो मोनाबो जानो हागौ बैफोराव थांनोबाबो गुबुन गुबुन राव सोलोंनो गोनां जागोन बा बैफोरखौहाय जोङो गासिबो सोलोंथाइ जेरै जेखौ जोङो फरमेल इडुकेसन होनो स्कुल बा कलेज बा इउनिभारसिटिसफोरनि मोनो बैफोर थायोब्ला जोङो एसेबाबो ओ गोरोबहैनो हायो आरोना। माने रायलायनाय मानायफोरावहाय। ओ कमिउनिकेसनफोरा जाहैयो मोजाङै जाहैयो। बेफोरनि थाखायनो माने सोलोंथाइया बहुत गोनांथि आरो। बेखौ रावबो सेनाबो लांनो हाया जाय जायनाव रोंगौथि दङ बेयो बेनावनो थाखागोन नालाय बेखौ रावबो सोन लांनो हाया ओंखायनो बेनिखायनो माने आ आं सानो जेनेबा सोलोंथाइया आंनि थाखायथ' बे लेखा फरायनायाल' नङा आं बेवहायनो बुंखादों। ओ गुबुन गुबुन खामानिखौबो जोङो सोलोंथाइ लानो हायो। दायो आ बे सोलोंथाइया माने। नोंनि जिउआ जेसेबांखिनि थाबाय थागोन बेसेबांखिनि सोलोंथाइया थाबाय थागोन आरो नोंजोंनो। नोंनि ओ रोंनायखौथ' रावबो लांनो हाया नालाय। बेनिखायनो आं सानो सोलोंथाइया लाइफ लं प्रसेस होननानै बुंगोन आरो बेखौ।
औ नंगौ।
दायो। दानि बे कमपिटिटिभ मुगायावथ' बिराद कमपिटिसन जासै बिराद बादायलायनाय जासै। सोलोंथाइया बिराद ओरैबायाददि गोनांथि जानानै फैबाय माने ओरैबायदि माबा मोनसे जबनिबाबो। माबा मोनसे साख्रिफोरबाबो
औ।
बा माबा मोनसे गभारनमेन्टनि एदमिसन फोर गभारनमेन्ट इनस्टिटिउसनफ्राव एद मिसन लानोबाबो मा होनो हायेस्ट जौखोन्दोखौ नायनाय जायोना दा बै हाया जौखोन्दोनिफ्राय। जायफोरा हायेस्ट मोनो बेफोरसो माने गभारमेन्टनिफ्राय। ओ फ्रि इडुकेसन बेबायदिखौ मोननो हायो नालाय दा बैफोरनि थाखाय। जायफोरनि न'खरावहाय बिदि थाखा फैसानि एसे। ओ माबा खम जायो बैफोरा। प्राइभेटफोराव लानो हाया बेफोरबायदि जायो जानायनि जाउनाव माने। ओ बयबो सोलोंथाइखौ ओ जेनेबा जेसेबां फरायनो सानो बेसेबां। हाहैयाबो जानो हागौ आरो ना बेफोर प्रब्लेमनि थाखाय। अब्लाबो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथि आं सानो। द दायो नोंथाङा एसे फोरमाय जासिगोन नामा। हेलौ। हेलौ औ खोनादों ना।
औ खोनादों।
औ दे नोंथाङा दायो एसे फोरमायदो दे।
औ खोनादों ना नोंथां।
औ मोजां खोनाया खोनाया जाथारदों
नोंथाङा ओ जेरैबायदि बुंलांदों माने जोंनि जिउआव आ आथिखालनि जुगाव। फरायनाया खोब गोनां जानानै फैबाय नंगौ बियो थार दा आजिखालिनि जुगाव माने बेफोरबायदि फिसा साख्रिखौ मोननो बा फिसा खामानि मावनो बो दिनै जोंनो खोब सोलोंथाइया गोनां। सासे जुदि ओ सासे जुद सासे सुबुङा जुदि आबादारि जानानै जिउ खुंलांनो सानोब्लाबो दिनै फरायनायखौ खोब जोंनो नांगौ जानानै फैयो जानो हागौ बारा इसिग्राब गोबांद्राय नाङा खिन्थु जोंनो एसे एसेब्लाबो जोंनो सोलोंथाइखौ नांना फैयो। नांगौ जानानै फैयो जिहेथु जिहेथु थु ओ आथिखालनि मुगायाव आबाद मावनो बुङोब्लाबो दिनै गोबां बेफोरबायदि मेडिसिन मुलिफोरखौ जों नुनो मोनोसै। जाय मेडिसिनफ्रा माखासेया ओ बबेबाया एम्फौ एम्फौ थैनायनि बबेबाया बेफोरबायदिनो हासारनि बबेबाया मानिबा दा जुदि ओ सासे सुबुङा माने बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयालासे आबाद मावनो थाङोब्ला बै बिथाङा जुदि बे मेडिसिनफोरा मा लिरनाय दङ बा मेडिसिनफोरनि मुलिया मा बा मेडिसिनफोरखौ बोरै बोरै होनांगौ बियो पेकेटआव लिरनाय थायो दा बे बि-बिथाङा जुदि बेखौबो फरायनो रोङाब्ला बिथाङा बेफोरखौ बाहायनो रोंनाय नङा जायनि जाउनाव ओ माखौबा होनांगौ माखौबा होफ्लाङोबा बे आबादफ्रा गाज्रि जागोन बा नष्ट होजा जोबगोन दा बेनिखायनो औ दा बेनिखायनो माने आं सानो फरायनाया खोब गोनां जानानै फैबाय आरो दानि जुगाव।
औ औ।
औ नोंथां। नोंथां अब्ला दा जोंहा समाबो जानानै फैबाय नामा?
औ दे होनबा बे खिनियावनो दोनथ'नोसै खोमा ना?
औ औ नंगौ नोंथां औ दे बिदिबा औ दे।